हेलौ
हेलौ औ
हेलौ खोनादों ना नोंथां?
हेलौ
हेलौ औ खोनादों
खोनादों-नादों औ खोनादों।
ओरैनो दं आं जिरायनानै।
खोनादोना अ फ्रि ना नोंथाङा दा?
औ फ्रियानो।
अ आङो नोंथांजों माबा मोन टपिक मोनसे लाना फैदोंमोन बिनि बागैसो सावरायनो होनना कल खाम जादोंमोन। सावरायजागोन ना?
औ-औ-औ सावराय जागोन दे।
जेरैबाय दि औ जेरैबायदि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां फोरबोफोर फालिनाय जाय योना बे फोर्बोनि गेजेरावनो आं मोनसे गाहाय फोरबो लाना फैदो। दमासि होननानै बुङो ना। दमासि बा मागो बे फोर्बोनि सायावनो सावरायनो लादो। जेरैबायदि मागो फोर्बो होनना बुङोब्ला बर'फोरनि गाहाय रंजाथाइ फोर्बो एबा दमासि फो फोर्बो होननानै बुंनाय जायो। बे फोर्बोआव बयबो ज'-ज'-जाजाय गामिनि बोराय बुरि ज'नो खुंनानै जानाय जायो। जे बे फोर्बोखौ पुस दाननि जोबथा साननिफ्राय माग दाननि नैबा थाम अक्ट'सिम खुंनाय जायो आरोना।
औ-औ।
नोंथाङा बे मागो फोर्बोनि बागै एसे माबाफोर बुंगोन नामा?
औ जे नेबा मागो फोर्बो होनबाथ' मिथिखायो नालाय गासिबो। औ। माने जोङो बे मागो-मागो बोथोरावहाय माने जेनेबा फुस्तानि जोबथा माने
बेलासियाव माने बर' हिनजावफ्रा माने अखानायै माने फुङाव सिखारनानै माने बायदिसिना फिथा जेनेबा आं खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ।